हेलौ नोंथां
औ।
अ खोनादोंना नोंथां?
औ खोनादों।
अ बिदिब्ला दिनै नै दा जों मोनसे आयदानि सायाव आं सावरायनो लादों। बे सावरायनो लानायाव खारै खारैखौ लानाय जादों। दों।
औ औ।
दा सावरायजागोन दा नोंथांजों?
औ सावराय जायो।
ओ गिबियावनो जों खारै होनोब्ला खारैखौ जोङो जोंनि सिगांनि सिगां समनिफ्रायनो गोदो गोदायनिफ्रायनो जोंनि आबै आबौमोना बे खारैखौ मिथिंगानिफ्राय हाग्रा बंग्रानिफ्रायनो बुथुमनानै बे खारैखौ खालामनाय जायोमोन बे खारैनि बेलायावनो दंमोन ओम थालिर थालिरनिफ्राय खालामनाय जायो आरो बेसर आरो ओम सबाय था बैफोरखौ आरो महरै खालामनाय जायोमोन आरो
औ।
बे खारैया गोबाब जायो बे खारैखौ गिबियावनो बेखौ बहननोब्ला खारै खालामनोब्ला बे खारै खौ जोङो जेनेबा थालिर थालिर बिफांखौ थालिर बिफांखौ जोङो दानफायनानै मा थालिर थायखांनाय थालिरखौ आरो बेखौ जोङो बा थालिर थायखांनायखौ दानफायनानै ओम ससे ससे हास'नानै दानस'नानै बेखौ जिरनानै फोराननाय जायो आरो बेखौ बेनि बेलायावबो मोनो आरो ओ मुर थालिर मुरा बे मुरा मादा फोरखौबो ओ सिंखाव सिंखावै फोरानना होनाय जायोमोन। बेनि उनाव आरो दङो सबाइ सबाइ सबाइखौ गिबियावनो फोखां फोखांनानै फिथाइ फिथाइ जाखांनायनि उनाव बेखौ फुखांनायनि उनाव जेब्ला बे ओ सबायखौ मा-मारा खांनायनि उनाव बे फिथाइफोरखौ ओ सालिख'नानै जेब्ला बासिनाय जायो सबायखौ ओ
औ
बिलाइ बे सबाय बिलाइ गारनाय जायो आरो बे सबाय बिलाइखौ गारखांनायनि उनाव फोरानना दोननानै बेखौबो सावनानै थिग बिदिनो ओ हाथ'फ्ला महरै मोननायखौ ओ जों खारै महरै बनायनाय जायो।
औ
आरो बेनि उनाव गाथा गाथाखौबो थिग बिदिनो सबायनि बायदिनो जोङो बहननाय जायो जेरै गाथाखौ जेब्ला ओ गायखांनायनि उनाव गायखांनायनि उनाव आरो फिथाइ जेब्ला गाथाया जायो बेै फिथाइखौ जोङो फोराननायनि उनाव जेब्ला जिरनाय जायो जेनेबा मारा होनां गाथा गाथाखौ बुखांनायनि उनाव गाथाखौ जेब्ला बेगरखौ दिहनखांनायनि उनाव बेखौ जोङो उम एक्सट्रा एक्सट्रा खालामनानै जेनेबा गाथाखौ जोङो बुथुमखांनायनि उनाव ओ गाथा बिफांखौ जों एक्सट्रायै दोननानै फोराननानै बेखौ खौ उनाव सावनाय जायो बे सावनायनिफ्रायनो जों बेखौबो सबायनि बायदिनो हाथफ्लाखौ खारै महराव बहननाय जायो
औ
थिग बिदिनो बे खारैया ओ गोबाब जायो जेरै सिगां समाव जोंनि आबै आबौमोना बे खारैखौ ओ थावनखौ थावनि अनगायै जास्लायस्लाय बे खारैखौ खारैजों संना जायोमोन ओंख्रिफोरखौ बे ओंख्रि संना जानायाव ओ मा मा ओंख्रिखौ जे जोंनि बर'फोरा खारैजों संनानै जायोमोन बेखौ नोंथाङा मा मा जे मैगंखौ जोंनि बर'फोरा खारै जेनेबा खारै हाथ थफ्लानिफ्राय ओ दै होनानै बेखौ सरनानै जोङो ओ गोजा महराव मोननाय जायो बे गोजा महर आरो थाव बायदिनो बेखौबो ओ ओंख्रियाव संनाय जायो मा मा मैगंखौ जेनेबा खारैजों संनाय जायो नोंथाङा बुंनो हागोन नामा
हागोन ओ जों खारै मैगं होननानै बुङोब्ला ओ मोनसे आलादा रोखोमनि थावनाय मोनो खारै मै ओ बे खारै ओ जायखौ बर'फोरा गोदो गोदाय समनिफ्रायनो आजै आजौनि समनिफ्रायनो ओ गावनि जे दोरोङारि जानाय लोंनायनि मोनसे मैगं सम संनायनि मोनसे आगजु बा मोनसे ओ बाहायथाव। मुवा महरै बाहायगासिनो दं बे खारैजों जोंनि बर'फोरा ओ माखासे रोखोमनि मैगंफोरखौ संनानै जायो ओ जेरैबायदि आं बिदिन्थि होनो लुबैगोन। ओ अनला ओंख्रि ओ। बिदिनो सबाइ ओं ख्रै। ओं आरो बेबायदिनो ओ जों नुनो मोनगोन ओ माखासे रोखोमनि ओ मैगं थाइगं जायफोर मैगं थाइगंफोरखौ जों ओ खारै मैगं होननानै संनाय जायो। ओ दा जों अनला ओंख्रि बा अनला ओंख्रियाव ओंख्रिखौ संनोब्ला जों गुबैयै खारै बाहायनांगौ जायो। ओ दा अनला ओं बेनि बेलायावजो ओ खारै बाहायनायनि बाथ्रा खौ बुंनो। थाङोब्ला ओ जों अनला ओंख्रिफोरखौबो बायदि बायदि बिफांनि बिलाइ बिफांनि बिबार फिथाइ सामथाइ बा बायदि मैगं थाइगंफोरनिफ्राय जों अनला ओंख्रिखौ संनाय जायो बै फोर अनला ओंख्रिखौ ओ जेब्ला ओ जों बैफोर अनला ओंख्रिनि गुबै थावनायखौ ओ बायजोआव बहननो बा मिलौनो मिलौनाय लानो थाखाय जों खारैखौ होनांगौ जायो। जेब्ला बैफोरबादि ओ ओंख्रियाव आ खारैखौ होयो अब्ला बै ओंख्रिया मदला जानानै बा ओ सरासनस्रा महर लानानै ओ गुबै अनला मैगंनि महर लायो जायखौ जों अनला मैगं होननाय जायो। आरो थिं बेबायदिनो ओ सबाइ ओंख्रि सं संनायनि बेलायावबो ओ जों खारैखौ बाहायो ओ सबाइखौ ओ संनोब्ला जों सबाइखौ गुबैयै ओ थाव गुबैजोंबो संनायखौ नुनो मोनो ओ बेनि सोलाय जों माखासे समाव बा गांफ्राम समावनो जों खारदै एबा खारैजों संनायखौबो नुनो मोनो मानो होननानै बुङोब्ला जोंनि दोरों दोरोङारि बर' समाजाव मो मोनसे फोथायनाय दङ जे ओ जे ओ थावखौ बाहायनोख्रुइ खारैखौ बाहायो। बाहाया जोंनि दोरों बर समाव। दिनै ओ गोसो होसिनथाव एबा बर'फोरा बे बांसिनै गोसो होयो बा जानानै। मोजां मोनो होननानै आं बुंनो सानोन बेबादिनो ओ सबबाय ओंख्रि सों नायनि संनाय बेनि बेलायाव ओ बर गिबियाव सबायखौ माखासेयानो गुबुन गुबुन रोखोमै सङो आङो जोंनि नि ओ गिबियाव ओ सबाय ओंख्रिखौ हावजों एसे सांनानै लाखांनायनि उनाव जेब्ला ओ सबाय ओंख्रिया ओ एसे रानखुनला जागोन बा एसे एवफ्राम जागोन अब्ला बेनि उनाव बै-बैयाव सबाय ओंख्रि मा मा मैगं थायगं होनाय जायो
औ औ
आरो बेबादिनो गुबुन मोनसे आदबै ओ सबायखौ गिबियाव दैयाव रुनानै लाग्रोनाय जायो बेनि उनाव ओ खारदै आरो बाय गुबुन आलादा मैगंफोर होफ देरगोन बा बैफोर मैगंफोर खौ खेबसेयावनो दैजों सारायाव होनानै बैहाय खारदैखौ होनाय जायो आरो बेनि उनाव सबाइ ओंख्रिखौ जाय सबाइ ओंख्रिखौ जों गिबियाव रुनानै लाग्रोदोंमोन बैखौ बैहाय होनाय जायो आरो बेबादिनो सबाइ ओंख्रिखौ संनाय जायो बेबादिनो